अ हेलौ।
औ नोंथां। खोनादों औ औ मा खालामदों नोंथां? खोनादों खोनादों। मा खालामगासिनो‌ नोंथां?
हेलौ अ आं दा ओ ओरैनो दं जिरायना दं।
औ औ।
हा हा?
नोंथाङा नेट नेट मोननो
खोनादोंसो नांथादों गेजेर गेजेर।
नेटआ एसे प्रब्लेम जायो औ।
औ एसे नायनानै था नोंथां। औ। हेलौ।
खोनादों दायो?
औ खोनादों दासो ओं खोनादों दे होमब्ला सावरायनोसै नोंथां
हेलौ
औ खोनादों।
मा सावरायनो होनदोंमोन नोंथाङा? खोनादों नों थां खोनादों एसे नों जा-जागाखौ औ।
हेलौ
हेलौ खोनायाखै नामा? हेलौ। हेलौ। नोंथांना नेट मोनाखै मानो ओ एसे मोजां जायगायाव थानानै रायलायोब्ला मोजां नोंथां।